औ हेल'
औ खोनादों
औ खोनादों नोंथां
औ औ
अ बिदिबा जों मानि सोमोन्दै सावरायनो दायो।
औ नंगौ नोंथां आङो बे समाव जोंनि माखासे।
औ।
बर'फोरनि गेजेराव मा होनो। फरायनायनि जेंना सुस्रांनायनि राहाफोरखौनो सावरायदेरनाय नङा होमबा।
नंगौ।
जोङो फरायनानै ओ फरायनायखौ माबायदि। खालामोब्ला जोंनि समाजा आरो साबसिन जानो हागोन। दा बेखौनो जों आयदा महरै सायख'नानै लाबाय। दा आं नोंथांनावनो सोंथि खालामग्रोनोसै। जोङो आथिखालावथ'। ओ जोंहा सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटनिफ्राय गोबां माने फरायसालिखौ। मोजां खालामनायनि सिमां नुगासिनो बा खालामगासिनो। दा बेजों लोगोसे। जोंनि बर'फोरा बेफोरबायदि। सुबिदाखौ माबायदि मोननो हादों आरो माबायदि जोंनि। बर'फोरनि फरायसालिफोरा माबायदि। जानानै दं नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
नोंथाङा बुंनो बायदोंदि मा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ होनदों आर ना।
औ।
दा। बुंनो थाङोबा जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा। एसे सिगां जों जा नुदोंमोन बेनि स एसे दावगाबोदों होननायखौ। बुंजायो आरोना नाथाय आथिखालावबोथ'। जेंनायाथ' थाखायो गासैयावबो नङा होमबा बेखौ गासैबो माने गासैनि गोसोखौबो बुंजोब होनोनो हाया गासैखौबो।
सोरखाराना। होन जाय होन अ एसे बिदि जेंनायाथ' थाखायो। दा बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला दायो सिगाङावहा जों जाबायदि मा। बिजाबनि आ बिजाबखौनो मोना होन बा बिजाबनि आंखालखौनो होन। नाथाय आथिखालाव जों बेफोरखौ मोननो मोनो आरो जों फरायनाय समावथ' बेबायदि। आंखाल जायोमोन आरोना गोदो नाथाय आथिखालावहा जों एसे से मोजांखौ मोनदों माने आंखाल जादोंब्लाबो थाबनो। हरो आरोना बिजाबफोरखौ। सोरखारा बेबायदि आरो बिदिनो दं। फरायसालिफोर होनदोंबाथ' नै आथिखालावहा। आ सरखारनिफ्राय गोबां राहाफोर स्किमफोर हरबाय थायो ओ न'नि बिल्डिं लुनायखौनो होन माने फरायसालि बिल्डिं लुनायखौनो होन बेबायदि आरो दा आथिखालाव जों गासैबो फरायसालियाव सोरखारि फरायसालिफोरावहाय जों बिल्डिं गोदान गोदान बिल्डिं स्किम बियो हरनायखौ नुदों आरो ना दा लुगासिनो आरो बेबायदि। बेबादि जादों आ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जादों बा बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रावहा बिदिनो जादों आरो। फ्राय फोरोंगिरिनि थोजासे फोरोंगिरिनिखौ बुंजायो दा थोजासे रोखो नि फोरोंगिरि बेबायदिबो मोननाय बाराद्राय गैया आरोना जोंनावहा नाथाय हरदों आरो दङ जेसां नांगौ बेसांसां दं नाथाय आरो आथि इयुनावहा आरो नांबावगौखौ आं सानो आरोना आंनि बे आंनिसो साननाय आरो नांबावगौ सानदों आरो फोरोंगिरिफोरखौ आरो इबायदिनो ओ जोंनावहा जेरै फरायसालि फोरावहाय कम्पिउटारनिबो जोंनाव सोलोंथाइ होनाय जायो आथिखालाव बेबायदि औ बेबायदिखौ हरदों आरोना गुबुं गुबुन सोरखारानो होदों बेफोरखौ आरो बेनि सिगाङावहा बो जों नुनो मोनदों दि गोबां रोखोमनि ओ एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिसफोरनि थाखाय सोरखारा बे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरावहा गोबां रोखोमनि स्किम हरदों। ओ जेरै ओ मो सानाय मुसुरनायफोरनि होनबा गेलेनायनि जाय जोंनो गेलेनायनि आगजुफोर नांगौ जेरै फुटबल गेलेनायावहा जों बल हरदों आरोना थां बिदि आरो बल फैयो क्रिकेटनि थाखाय बेट बिदि फैयो किट्सफोर फैयो। क्रिकेटनि किट्स बिदि आरोना नोंथां औ बेफोरबादि खौ जों नुदों आरोना बर' बिजों फरायसालियावहा। आरो बेजों लोगोसेनो आथिखालावहा आथिखालावथ' जो जोंना बे डिजिटेलनि जुग नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ थारैनो।
औ बे डेजिटेलनि जुगखाय ओ मा जादों गंफ्रोमबो बर' बिजोंनि फरायसालियाव बर' बिजोंल' नङा गासिबो बिजों दं आरोना गासैबो बिजों फरायसालियाव ओ सोरखारा मोनफा मोनफा बा मोननै मोननै बेबायदि डिजिटेल बर्ड होनना बुङो जायखौ बे
नोंगौ
बेयावनो बियो मा जायो मोनसे दिसप्ले थायो आरोना एलइडि बायदि इयावनो पिकसारबो ओंखारगोन भिडिअबो प्ले खामनो हायो। आरो बिबायदिनो बेयाव लिरनोबो हायो आरो बर्ड बादि जों जे हवाइट बर्ड बा ब्लेक बर्ड बाहायो ना।
बेखौ मा प्रजेक्टथ्रननि थ्रयै बाहायो ना डाइरेक्ट
नङा प्रजेक्टर नाङा बेखौ डाइरेक्टगानो जायो बियो औ डाइरेक्ट मनिटरनिफ्राय ओमफ्राय बेहाय लेपटपनिफ्राय डाटाफोरखौ सोना हायो आरोना बेहाय। औ माने ओमफ्राय उनावहा जों बेयावनो लिरनोबो हागोन। माबाजों पेनजों जिखुनु पेनजों आरो आखाइजों लिरबाबो जायो। टें पेन थायो आरोना थ' बेबायदि आरो बेबायदि डिजि टेल बर्डखौ औ स्क्रिन टाच जायो औ। बेबायदिखौ नुदों आरो बेफोरो फेसिलिटिसफोरखौ होदों आरोना। आथिखालनि सोरखारफ्रा बा जों बेखौ नुदों आरो बिदि होनायखौ। औ दायो बिदिबा नोंथांमोननि ओनसोलाव माब्रै मा मा ओ एसे नोंथांमोननि ओनसोलनि फरायसालिफ्रा माब्रै दं बा माब्रै फरायहोनाय जायोबा माबोरै ओ फसंथानफ्रा माबोरै फेसिलिटिस होयो बेनि सोमोन्दै एसे बुंदों बिदिबा
औ नोंगौ थारैनो नोंगौ। आथिखालाव जेनेबा जों आसाम हादाब फिसानि सिङाव थानाय हिसाबै जों बेखौनो नोंथां दा बावै सिगांआव उम जायफोरखौ मख'लांबाय बेयो गासैबो नोंगौ दा जोंनि जेन दे सोलिगासिनो दा बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव माने आथिखालाव नोंथांमोननियावबो जागोन जानो हागौ मिड दे मिल फोरनि जानाय उन्दैफोरनो होयो। दा बेफोरावबो जोंनि ओ गंफ्रोम माने गभमेन्टनि फरायसालिफोराव जों जाहोनायखौ नुनो मोनदों दा माब्लाबा एसे एनै फैदों माब्लाबा जाहोनायाव एसे एनै खमिनि फैदों दा बेबो माखासे ओ मा होनो कमिटिनि - दायथ' बेहाय जोंहा बुंनांगौ गैया। जोंहा मोननांगौखौ मोनदों दा उन्दैफ्रा मोनजानांगौ दा बेखौ नांगौ आरोखि बेजों लोगोसे आंनि नुनायाव दा जोंनि ओनसोलाव माखासे एल पि एल पि स्कुलाव नोजोर बोयोबा गुदि फरायसालियाव दा गभमेन्ट स्कुलाव जोङो एसे फरायनायखौ नुनो मोनगासिनो माने आथिखालनि जायफोर पेरेन्टसफोर बिसोरो प्राइभेट स्कुलखौ बांसिन गोसो होदों। मानो होनोबा जोंहा जोंनि गामि ओनसोलाव आथिखालाव दासिमबो बुजिनो हायाखै मानो होनबा इंराजिया मोनसे राव। दा इंराजिखौ जों मास्ट बि गोरों जानांगोन इंराजिखौ रोङोबानो माने गासिखौबो रोंजोबनाय जायो बेबायदि साननाया मिस आडारस्टेन्डिंखौ आं नुगासिनो आरो।
औ।
दा दा बेनि थाखायनो जोंनि माखासे ओ इंलिस मिडियाम प्राइभेट स्कुलाव सोदों। आरो दङ माखासे जोंनि बर' बिजोंआवबो प्राइभेट स्कुल दं। दा बेफोरावबो बांसिनै माने जोंनि ओनसोलाव सोनायखौ नुगासिनो आरो। दा आङो माखासे ओ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला टुइन्टिफाइभ टुइन्टि सिक्सनि दे ओ टुइन्टिफर टुइन्टिफर टुइन्टिफाइभ रिपर् बदिबाथ' माने सिगां समनिफ्राय आथिखालाव बे गभमेन्ट फरायसालिनि फरायसाफोरा खोब माने साबसिनै माने फरायनो रोंदों सोलोंनो हादों होननानै आं मिथिनो मोनदों आरो।
नैरोजा नैजिब्रै आरो नैजिबा मायथाइनि जाय रिपर्टखौ होनदों आरो। जबा सोरकनि रिपर्टखौ नोंथाङा नांगौ नांगौ।
दा माखासे माने बेफोरबायदि गभमेन्ट बा ओ फरायसालिफोराव फरायनाय फरायसाफोराबो साबसिनै सोलोंनो हादों होननानै आं पजिटिभ रिजाल्टखौ मोनदों आरो। दा बेनो जोंनि ओनसोलाव उनाव आं सानो बिथांमोनाबो उननि फिरियाव जाहाथे बे माखासे इंराजि मिडियाम नङा होमबा आरो प्राइभेट स्कुलाव सोनाय बेफोरो सोलायबोगोन मानो होनोबा आथिखालाव जाय बिथांमोना गभमेन्ट स्कुलाव फोरोंगिरि खालामदों बिथांमोना गोबां मोजां कुवालिटि इडुकेसन लानायनि उनावसो बेबायदि फोरोंगिरिनि बिबानखौ मावनो सुबिदाखौ लानो हादों। आरो जों प्राइभेटखौ ओरैजायो।
गोजौ सोलोंथाइ लानाय फोरोंगिरिफ्रासो मावगासिनो ना आथिखालावहा।
नंगौ। दा प्राइभेटाव जों नायोबा ओ नंगौ प्राइभेटनाबो मोजां। फोरोंगिरि आरो माखासे उम बिथांमोनखौ उम जों एसे माने माबायाव लानो हायो आरो जायफोर माने गभमेन्टआव मावदों बिसोरथ' माने मोजाङैनो पास जानानै मोननाय आरो जायफोर प्राइभेटाव बिथांमोननि गेजेराव माने डिग्रि बा पिअ बेफोरबायदि फरायनायफोरानो हाबसननानै फोरोंनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेफोरनि गेजेराव माखासे गुवार साननायफोरा एसेबाबो जों उन सिगांखौ मोननो हायो दा बेनि गेजेरावनो माखासे जों आं बुंनो लुगैयो जाहाथे जोंनि माखासे गा गारजेनफोराबो जेरै प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरखौ जोथोन लादों। जुदि उननि समावबो जोंनि ओ गभमेन्ट स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरा बेबायदि जोथोन मोनबाय थायोबा स्कुलजों लोगोसे न'आवनो जोथोन मोनोबा जथेस्थ' माने जोंनि समाजाव फरायसाफोरनि अनजिमाया मोजां मोजाङै मोजां बांगोन आरो मोजां जागोन होननानै सानो। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा?
औ नंगौ जाबाय जाबाय।
दा बैखिनि जोंहा सावरायनो जाबाय।
दे दोनथ'बाय औ दे।
औ दे दे।